हेल' औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय।
औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङना?
औ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिदोंब्ला आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो ना।
औ औ नोंथाङानो सावरायग्रोदो दे।
औ आं दा नैबे जोंनि गामि ओनसोलाव बा जायगायाव माने दाउ अमा फिसिनाय बा बोरमा फिसिनाय माबोरै फिसिनाय जायो आं बेनि सोमोन्दै एसे सुंदयै सावरायनो सानदों नोंथांनिसिम?
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायग्रोदो दे ‌।
औ औ जोंना गिबियावनो मा होनो?
फिनाय मोनसे जायो आरो बेनिफ्राय मा जायो जोंहा माने बेफार खालामनो थाखाय
बांद्राय गिदिर नङा फिसा हानि गोनांथि जायो बांद्राय गिदिरबो नङा जेराव जोङो दसथाफोरखौ माने फिसिनाय